हेलौ
औ
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
औ फिन नोंनिसिमबो थाबाय।
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ फ्रियैनो दङ आरो सावरायजागोन दे।
आयदायानो जाहैबाय ओ जेनेबा जोंनि ओ दैलि लाइफ नोंथाङा ओ बे आयदानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन दे।
औ फोरमायदो नोंथां एसे ए
जोंनि दैलि लाइफ होनना बुङोब्लाथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय नङा होमबा। औ जों सुबुं माहारियााथ' थांनानै थानो थाखाय जों सानफ्रोमबोनि जिउआव जों बायदि बायदि हाबाफारि मावो ओ बायदि बायदि बिथिङाव सोनारनानै जों बायदि बायदि जोंनि जिउ खुंनाय राहाफोरखौ जों मावनानै जोंनि जिउखौ जोंनि जिउखौ जों गोदोनिफ्रायनो लाखिबोदों माने सुबुङा जोनोम जाजेननाय समनिफ्रायनो लानानै आथिखालसिम एबा थांनानै थानायसिमावहाय ओम थांनानै थानो थाखाय जों बायदि बायदि जोङो जाग्रा आदार थाग्रा न' बायदि बायदि ओ गुदि मुवाफोर नांगौ जायो नङा होमबा माने मानसिनो थांनानै थानो थाखाय जाग्रा आदारजों लोगोसे न' बां आरो बायदि बायदि ओ गोनांथार मुवा बेसादफोरनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोंनो उम जेरैहाय जोंनो ओ गोजां बोथोर बिदिनो अखा बांखा बार बायदिसिनाफोरनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय जों न' लुनानै थायो आरो जों जोंनि देहानि थाखाय एबा थांनानै थानो थाखाय जों जाग्रा आदार जायो बे जाग्रा आदारखौ जोङो ओम जाय जेरै हागौ एरै नागिरनानै बा बयबोथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवथ' जों बयबो बायदि बायदि खामानि मावो नङा होमबा जाग्रा आदारनि थाखायनो नङामोनब्ला जुदि जा जा जुदि सुबुङा जायालासेनो थांनानै थानो हानायमोनब्ला दिनै सुबुङा रावबो खस थ'खौनो खालामनाय नङामोन एबा खामानिखौनो मावनाय नङामोन नङा होमबा।
औ
बेनि थाखायनो सुबुं माहारिया दिनै ओ गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय गाव गावनि जिउ आरो न'खर संसार दालांनो थाखाय बायदि बायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय उम सोरबाया फालांगि खालामनानै सोरबाया साख्रि बाख्रि मावनानै ओ बायदि बायदि हाबाफारि फोर मावनानै जों सानफ्रोमबोनि जिउखौ लाखिलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ
दा नोंथाङाबो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय आदब नि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा दैलि लाइफ होनोबाथ' माने जोंनि ओ सानफ्रोमबो जिउआव मावबाय थालांनाय खामानि ओ बेफोरखौनो ओ जेनेबा ओ बेफोरखौनो बुंनो हायो जेनेबा ससे नोंथाङानो बुंलांनाय जेनेबा ओ‌ जिउ खुंनो थाखाय मावलांबाय थानाय हाबाफोर बेफोरखौनो जेनेबा दैडलि लाइफ होननानै बुंजायो
औ
ओ जेरै बुंनो थाङोबा जेनेबा आंनि सानफ्रोमबोनि दैडलि लाइफ बेखौनो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो फोरमायनोसै नोंथां
औ
ओ जेनेबा ओ फुङाव सिखारनानै जोङो माने मोखांफोर सुनानै जेनेबा मोखां सुखांनानै जेनेबा दैफोर लोंनानै जेनेबा सिलाफोर सिबो सिब नि उनाव जेनेबा थोरसिफोर सुयो सुनायनि उनाव जेनेबा ओंखाम ओंख्रिनि थाखाय लाहार फाहार खालामो ओ‌ थ नोंथां जोंनिया सामार भेकेसन जेनेबा सामार भेकेसनाव जोंना माने कलेजाव कलेजाव क्लास बन्द' जायो माने बिनिखायनो क्लासाव थांनाङा ओ बिनिखायनो माने ओ न'फोराव थानानै माने गोबां खामानिफोर मोखां मावनो हायो आरो जेनेबा बिमा बिफाफोरजों हेफाजाब होनो हायो बेफोरबायदि जेनेबा उम सिलाफोर जेनेबा थोरसिफोर सुखांनानै ओ संनाय खावनाय बेफोराव माने उम हेफाजाब होनो हायो आरो बिमाजों बेफोरनि अनगायैबो जेरै जेनेबा न'फोर फोसाबनाय ओ बिबार जेनेबा बिबारफोर गायनाय बिबार बागानफोर फोसाबनाय ओ बेनि अनगायैबो जेरै मा होनो उम बेरायनाय बेफोरबायदिखौ लानो हायो आरो नोंथां उम दै ल लाप होनोबाथ' जोंनि बे सामफ्रोमबोनि मावबाय थानाय हाबाखौनो ओ बुंनो हायो
औ
ओं नोंथाङाबो नोंथांनि दैलि लाइफखौ एसे फोरमायना होदो
जोंनि दैलि लाइफ जोंथ' दा उम जोंनि हिनजावफोरनि दैलि लाइफआथ' बांसिनानो एखेयानो जायो केरियार दानायनि उनाव देन बयनाबो एसेबाबो आलादा आलादा जायो आरो दाथ' जों फरायफुनाय हिसाबै जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआ बांसिनानो एखे जानायखौ जों नु नुनो मोनो जेरैहाय जों स्कुल कलेजनि थाखाय बयबो थियारि जायो आरो बि बिदिनो था ओ स्कुल कलेज थानाय समाव जों बयबो स्कुल कलेज थाङो बिमा बिफाखौ हागौमानि न'खराव जा एसे हायो हेफाजाब होयो बेथ जों सानफ्रोमबोनि हिनजाव माहारिनिनो ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि हाबा होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ औ
जेरैहाय जोङो ओ बेनि उनाव जों जेब्ला फरायनाय ओ फरायनायफोरखौ फोजोबो अब्ला जों जोंनि केरियाराव जों फकास खालामनो गोनां जायो जेरैहाय जों जोंनि फिउचार एबा जोंनि इयुन जिउनि थाखाय जों बायदि बायदि हाबाफारिफोर मावनो थाखाय आखाइायाव लायो एबा जान्जि खाफ्रायो जेरैहाय जोङो ओ इयुन जिउखौ दालांनो थाखाय जोङो ओ बायदि बायदि बायदि हाबा हुखाफोर मावनो सोलोङो जेरै खायसेया साख्रि बाख्रि नागिरो साख्रि बाख्रि मावनायनि केपिबिलिटिसखौ ओ गावसोरनो दिहुननानै लायो
उम
बेनि अनगायैबो खायसेया बायदि बायदि‌ ओम फरायनायजों लोगोसे बायदि बायदि सोलोंनाय सोलोंनानै उनावहाय गावसोरनि हानाय बायदियै ओ रांखावरि खामायनायनि ओ बिथिंखौ नागिरो आरो खाव रां खावरि खामायनानै न'खरखौ हेफाजाब होनायनि बयबो सानो नङा होमबा जोंथ' बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनो हानायावनो जोंनि गोजोननाय दं बेखायनो बबेबा बिमा बिफानि मोजां साननाय हनायखौ लुबैयो हास्थायो बेनिखायनो उम जोङो सोलोंथाइ लानानै ओ इयुन जिउखौ फसंहैनो थाखाय जोङो बायदि बायदि हाबा हु हुखा मावनांगौ जायो
माने जों सानफ्रोमबोनि जिउखौ सोनारनानै आरो इयुन जिउखौ इयुन जिउआव थांनानै थानो थाखाय ओ जेंना गैयालासे थांनानै थानो थाखाय जों बयबो नाजायो नङा होमबा
औ
ओ दा बेनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो माने बयबो सुबुङानो खस्थ' खालामो आरो फरायनाय लिरनाय बयबो नाजायो जाहाथे इयुनाव गाव एसेब्लाबो मानसि जाहैनो हायो एबा गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो बेखौ जों नोजोर होनानै बयबो सुबुङानो ओ गावसोरनि साननाय आरो गावसोरनि थांखिफोरखौ सिगां फारसे लानानै जों आगान सुरलांनायखौ आथिखालाव एसेब्लाबो बांसिनै नुनो मोनबाय आरो दाथ' गोदोनि गोदोनि सुबुंफोराथ' लेखा फरायनायनि गोनांथिया मा सोलोंथाइ लानायनि गोनां थिया मा बेखौनो एसेबां मिथिना मोनामोन माने बिसिना ओ गोदोनि सुबुंफोरना जाहैबाय ओ जानांगौ थांनानै थानांगौ खालि बेल' सानफ्रोमबोनि आदारनि थाखाय खस्थ' खालामनाय बेफोरल'मोन आरो सोलोंथाइनि एहेमियट सोलोंथाइनि गोनांथिया मा बेखौ गोदोनि सुबुंफोरा मिथियाखैमोन जाउनाव सासे सानै लेखा उम सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरा हारि फोजाखांनो थाखाय बायदि बायदि थुनलाइ बायदि बायदि बिथिङाव थुनलाइ सोरजिनायखौ जों नुनो मोनदों एबा फरायबोनो मोनदों बेनि गेजेरजोंसो गोदोनि सुबुंफोरा ओ हारि फोजाखांनाय जेन'बा सोलोंथाइनि गोनांथिखौ फोरमायना होनाय आरो एसेब्लाबो फोजाखांनाय उन्दुसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फोजा खांनाय बेफोरखौ जों खोनानो मोनदों आरो
औ
बेनि ओ गोदोनि फारसे बुङोब्लाथ' गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो थुनलाइ सोरजिनाय आरो बे खायसे साफा सानै सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरनिफ्रायसो एसे एसे दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ गोदोनि दिनावनो खायसे सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानानै ओरैबायदि मुंदांखाबो जाबोदोंदि बिसोरो
ओ गिदिर गिदिर बान्थाफोर नाजावनो हानाय जाबोदों आसाम सरखारारनिफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन बिजोंनिफ्राय आरो बेनि उनावसो बिसोरखौ फल' खालामनानै उननि सुबुंफोरा लासै लासै सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजिनानै सोलोंथाइ लानानै आथिखालाव बयबो एसेब्लाबो साबसिनै बुजिनो हानाय जाफैबाय आरो
औ
ओ आथिखालावबो जोंङो उम लिरनाय फरायनायजों लोगोसे बयखौबो गाव गावनि जिउ एबा गाव गावसोरनि केरियार दानायखौ जोंङो केरियार दानो नाजानायखौ जों गोबाङैनो नुनो मोननाय जाबाय। मानोना सुबुङा सोलोंथाइखौ बुजिनाय लोगो लोगो बयबो इयुन जिउनि फारसे साननो हानाय जाबाय। बेनिखायनो जों ओ आथिखालनि लाइफ आ आथिखालनि जिउ आरो गोदोनि जिउनि याव जों माखासे बेबायदिनो फारागथिफोरखौ मोननो हायो आरो दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबा गाहाम जागौमोन।
उम नोंथाङा एसे सिगांफोराव जाबाद बाथ्रा फोरमायलांदों बेफोरो नोंगौ। ओ जेनेबा ओ गोदोनि समफोराव माने ओ सोलोंथाइखौ बारा गोनांथि होआमोन। आथिखालनि समाव सोलोंथाइखौ गोबां गोनांथि होसै जेनेबा सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाबा आथिखालाव जेबोआनो गैया ओ बुंजासै ओ जेनेबा नोंथाङा फोरमायलांनाय मा होनो ओं जानांगौ थांनानै थानांगौ बे बैफोरबायदि साननायल'मोन जेनेबा फरायसालिफोराव ओ मा होनो थांनो बारा बिदि ऐ दानि दानि मुगानि बायदि माने ओ फरायसालियाव लोब लोब थांनाय बेफोरबायदि गैयामोन
गामोन
ओ जेनेबा हिनजावफोरखौथ' मा होनो फरायसालियाव थाङोबा माने लाजिबोनांनाय बेफोरबायदि खोनायोमोन सिगाङो ओ आथिखालाव बांसिन बेफोरबायदि बिथिङाव माने हिनजावफोरखौसो जौगानाय नुसै आरो।
औ नंगौ।
औ बा हौवाफोरनि जेनेबा हौवाफोरनि अनयश अनगायै जेनेबा हिनजावफोरखौसो बांसिन जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव होन ओ जेनेबा बाहेरा बिथिङाव बांसिन हिनजावफोरखौसो दावगानाय नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ।
औ नोंथां ओमबा जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथां। जों ओ दैइलि लाइफनि सोमोन्दै रायलायनानै गोजोआ गोजोननाय मोन्दों। ओ सानो जेनेबा उनफोरनि सम फोराव माने राय्लायनो नोंथांजों सुबिदा मोनबावगोन। गोजोन्थों नोंथां ओं